खोना औ। औ खोनादों।
औ मा खालामदो जाखै नामा।
जा थवाखै ओरैनो। साहा लोंखांनानै जिरनानै दङ खोनादोंना। हेल।
खागोना खोनाखै नों
खोनानायाथ खोनादों इदिनो जोंनिथिंथ फैयाखै आरो हेल ओं खोनादों।
लिनेसाव बिराद गबां रिं मावदों जायनि जाहोनाव मा होनो। बिफां लाइफां गिदिर गिदिर बिल दिं। आरो गोबां बि बिदिनो। सुबुंफोरनि माखा साग्रा फ्रा खहा जादों आं दानि
ओ ओ‌।
ओजा मा होनो सेभेन पइन्ट ओइट बिनामा बि माने गोखोनि माने। बांग्रि आ दाजों लोगोसे न बां बिराद ख मा जानायखौ नुनाङा नुवाखै नामा निउसफोराव।
ओ। ओ ओरैनोथ आङो दा मबाइलखौनो नायथवाखैमोन दा नोंथाङा कल खालामनायावसो आंबो मिथिबाय ओमफाय खोनादों खोनानायालाय आङो बांग्रिं मावदों होननानै ओमफाय जोंनिथिंथ गैथवा आरो मोन आरोना बांग्रिंआ।
आं माने थांनाय मोनायाव माने एसे आनदाज मोनदों आरो माने बांग्रिं मावनाय बायदि ओमफ्राय आन्दाज खालामना नायबाय फुङाव दहाय फुङाव नु हमारदों आंबो माने गोजान जायगायाव बिदिनो बांग्रि मावदो है मा होनो बिल्डिंफोर बायनो नाय बिदिनो मानसिफोरा होख्रावलायनाय खोनालायदों माने बे मोनसे भिडिय' नायनानै द नुनानै नै बिफां लाइफांखौ नुनानै बा गिख्रुंथावनो जादों बांग्रिं आ ओइदि मा होनो पाक्का बा गारि खारग्रा लामायाव मा बे मा होनो एकदम गावजोबनानै दंजोबो बो बिनिफ्राय थालिर बिफांफोरखौसो होथेना दोननाय जादों आ बि बिदिनो दा बिनि सायाव माने मा मा बेसेबां खहा जाखो दा नायबिजिरगासिनो दंनो।
अ अ अ बेबायदि बांग्रि मावनाया मानि जाउनाव जायोबा नोंथां
माने बे बांग्रि आ मानो मो हा सिंनिफ्राय मा माखासे गाज्रि बा मोनसे बेसाद थानायनि थाखाय जायो खोमा आंनि आन्दाज आरो बिदि नंगौ ना नङा मिथिया आंनि आन्दास हमना लानाय जायो माने हा सिङाव माखासे गाज्रि मुवा बा बा बिदिनो माखासे मैला बांसिन मैला थानाय जायगायाव बेफोरबायदिया जायो होननानै आङो मिथिनो मोननाय जादों आरो नंगौना नङा आंबो एसेबां मिथिया अब्लाबो आंनि सानखांफिनायजों आङो बेखौ मिथिनाय जायो आरो बेखौ
ओ अ अ अ
नोंनिबा लाय नंगौना नङा नोंनिबा माबायदि नोंथां
आंबो बेफोरबायदिनो माने खोनानो मोनदों माने हा सिङाव बेफोरबायदिनो माखासे गेसफोर थायो जायनि जाउनाव गेसा मालाबाफोर ब्रास जायोबा माने बेफोरबायदिनो माने बांग्रिङा सोमजियो होननानै आं माने खोनानो मोन्दोंमोन आरो नं नंगौ नङा आंबो बांद्रायोजां मिथि
नंगौ नंगौ नोंथांनि बुंनायखौ आङो रोखायै खोनाफैदों मोजाङैनो मोजां खोनादों नों औ बिदिनो ओमफाय दा जोंनिया अखा हाबावदोसो नोंसिनियाव अखा होगोन ना हायाखै नोंथां। बिराद गोसा गोसा अखा
गैया अखथ गैया बांग्रिं सो माबा ओ बारसो दङ जोंथिं
बा अखायानो अखा बा माइ गायनोथ जोंना जासिगोन नै अखायानो अखा सानसे हानाया नो जाबाय मैया दाख्लैनिफ्रायनो हागासिनो दं अखाया सोरबा सोरबाथ' खोथिया बायदि बा बिराद खोबाय ओमफाय दा दिन हाथ नायखाय मानसि फोरा हालेवबायबो बांसिनानो फाय आंथ दा थांथनाय जाया दा बांग्रि मावनाय निउसखौनो मबाइलाव नायगासिनो दं आङो।
बा ओ बांग्रि मावनायनि जाउनाव मा ओ माखासे सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों नामा नोंथां
औ माने मिथिनाय बायदिब्ला आङो दहाय मोनसे निउसाव एसेबां खहा जायाखैबाबो मा होनो सासे सानै साथामसोआ खहा जागोन होननाय बायदि खोनादों माने दा नायबिजिर गासिनो दं बा दा नोंथांमोननि जाय गानि लेद दैदेनगिरि बा मा होनो मन्थ्रिफोरा माबायदि। खहा जामादो बेखौ दा नायबिजिर सोलिनो दंनो सोलिगा नायबिजिरनाया दासिमबो आबुं माबाखौ मिथिनाय जायाखै ओ न' बायनायफोरखौ मिथिनाय जादों मा मा खहा
औ औ औ औ औ हेल' नोंथां
औ खोनादों। खोनादों।
मोजा ओ ओ आं होनदों माने नों नो ओ नोंथांमोननि जा ओनसोलावबो मावदोंमोन नामा होनदां बांग्रिंखौ।
औ नों नोंथां थांनाय मोनायाव आङो आन्दाज माने आंनि एसे बैसां आं मावनाय बायदि मोन माने आं आं उन्दुग्राखौ ओ बांग्रिं फैनाय बायदि आन्दाज खालामखादों होननानै आं सानखांखादोंमोन बेनिफ्राय दहाय फुङावसो आङो इ आंनि साननायजों माने ग्रोब जामारबाय बांग्रिंआ फैमारदो आं नुनानै माथोबा आंजों मावगारदों होननानैसै सानदों आरो आङो ओमफ्राय नोंथांमोननि जायगायाव मावनाय नोङो पातताना मोनजायासै नामा नोंना मामोनलाय जायगाया?
आंना ओरै सनिपुर गोरलै माने मावदों जोंनाबो माने एथबां गिदिर मावाखै आरो ना माने इफोरबायदि खहा जाजासे मावाखै आरो
अ बिनिफ्रायथ गिनांगौलै बांग्रिं फैबा नोंथां मा होनो बांग्रिं फैबाब बा ओरैबायदि लोहो होलोहो मावो बा खरआनो गिद गिदिंलायो थानो ओ माबायदि थागोन माबायदि सान थां अबाव थागोन इदिबायदि नानो मोननाय नङा बांग्रिं
ओ ओ नोंथांनिसिम ओ नोंथां सिम मोनसे कुइसन बाव नोंथां नोंथांनिफ्राय मोनसे कुइस नोंथांखौ मोनसे कुइसन सों ओ माने जेनेबा जोङो बांग्रिंथ मावबाय बेथ थिग दङ ओमफ्रायाय जोङो बां फांग्रिनिफ्राय ओ रैखाथि मोननो माबाफोर राहा लामाफोर दं नामा?
नोंथां माने जों उन्दै समाव फरा बिजाबाव जों मोननाय बायदिब्ला मा होनो बांंग्रिं फैयोबा जोङो मा होनो बै सिङार सिङाव हाबनानै थानांगौ बा मोनसे मोजां जायगायाव जोङो थांनानै था थानानै थानांगौ आरो जों न सिङाव थायोब्ला खैफोद थागोन जों बांग्रि मावनाय लो जों मोनसे आबुं मोजां जायगायाव जों थाहैनाया मोजां मानो होनोब्ला जोङो जिउखौ बासायनो हागोन जुदि जों न सिङाव थायोबा जोंनि मा होनो बिफां लाइफाङा गोलैसिनगोन नआव बायसिननानै गोलैगोन। अब्लाना जोङो थैनायनि सान्साव थायो आरो जुदि जोङो बायेरायाव ओंखारना थायोब्ला मोनसे निजोम जायगा गुवार फोथार बा जेबो बे जायगायाव जोङो थानानै हायोब्लाथाय मोजां जायो आरो
औ ओ ओ ओमफाय जोङो मालाबा समाव जों फरायसालिफ्राव थायोब्ला जों बबे जायगायाव थानाया मोजां?
अ नों थां नै माने जों जुदि जों गोजान जायगा बा फरायसा सालि बा इस्कुल बा जोंनि माखासे गोजान गोजान जायगायाव फरायसाफोरा फरायनो थायोबा जोंबो माखासे गोजान गोजान जायगायाव फरायनो थाङो अब्ला जों बै समाव जोङो इस्कुल सिङाव थायोब्लाब थाबैनो जोङो फरायसालिनिफ्राय बायेरायाव ओंखारनानै थां
औ औ
जे माबा मोनसे हेंथा गैयि जायगायाव जों थानाया मोजां मानो होनोब्ला जोङो बिफां लाइफां न' बां थायोबा जुदि बायसेन बायनानै गोलैयोबाथाय जोङो थैनायनि चान्स थायो बेनिखायनो जों मोनसे मोजां जायगानि समाव थानाया मोजां आरो अब्लाबो जोङो सम सम बेखौ माब्लाबा समाव खैफोद फैयोब्ला जों सानखांनाया माने-माने हाख'वा जायो अब्लाबो जोङो
अ
ओ ओ ओं खो-खोना नोंथांनि बुंनाया थारैनो सै थो जों थारैनो बेखौ जोङो उन्दै-उन्दै ओ ओ होनलाय नोंथां हेल'
मा होनो बुंलाय नोंथां अ खोनादो
अ आं नोंथां ओ नोंथाङा जे दानि बुंलांदोंमोन ना जे जोङो ओ बांग्रिं मावोबा माबोरै रैखा खालामनांगौ बिनि राहाफ्रा मा मा थारैनो नोंथाङा मा‌ माखासे जोङो फरा बिजाबाव ओ मोननाय ओ ओ मोननाय बायदिनो माने नोंथाङ बुंदों थारैनो नोंथांनि बुंनायाबो सैथो ओ गासैबो सैथो गोजा आरो बेफोरबायदि आरो ओरैनोथ' आङो बांसिन बांग्रिं गिदिरखौ आंनि मेगनजों नुफेराखै मा नोंथाङा गावनि मेगनजों बांग्रिं गिदिर नुफेरबाय नामा
दे नोंथां बुंबावलाय आरो मा बुङो
अ नोंथांखौ बुंदों आं नोंथाङा दे दानिसो रैखाथिनि बागै बुंदों जोंयो बांग्रिंनि सोमोन्दै एसे रायज्लायदों थ' दिनैबो ओ ओ आरो ओ नोंथाङा बुंदोंमोन ना बांग्रिं दिनै मैया थांनाय हराव जोबोर बारदो मावदों होननानै थ' बिदि बांग्रिं गिदिरखौ नोंथाङा गावनि मेगनजोंनो गिदिर बांग्रिं नुफेरबाय नामा
नोंथां बुंनो थाङोब्ला आङो अ बोसोरसेनि सिगाङाव एसेबां गिदिर नङाबाबो मोनसे खनसे मोनखांबाय बा ओरैबायदि गोसा लोहो लोहो मावदोंबा खर'फोरानो माने गिदिंनाय बायदि मोनखायो माने बे बांग्रिं फैबा हायााम मावो ओददोम बादि लोहो लोहो मावो माने साननाय हनाया माने एसे माने माने सानखांनाया माने खम जायो बांग्रिं फैयोबाथाय नोंथाङा मोनगोन ना मोनफेराखै
आंथ' बुंनो थाङोबा बेफोरबायदि गिदिर बांग्रिंखौ मोनाखै बिदिनो फिसा फिलौखौथ' मोनफ्लेबाय थागासिनो थेवबाबो माने बेफोरबायदि हा गावस्रा।
नोंथां माथो बारानिफ्राय बारा अखाया बांसिनसो हानो हमबाय जोंनियाव ओरैबायदि अ अखा हादो अखा बाराथ' फैयाखै जोंनाव अखाया बांसिन स सप्तासेसो जाबाय जोंनाव अखा हानाया नोंथां
ओ ओह नंगौना बिदि
बेनिफ्राय नोंथां जोंनाथ' समा जाबाय जोंनि सावरायनांगौ आयदाया नाथाय नोंथांनि फैनो गोनां सावरायनायनि सायाव जोङो मा माखासे दान्दिसे समनि उनाव जों सावरायनांगोन माबायदि रायज्लायनांगोन नङा होमबा नों
ओं ओ ओ ओं दे दे
दे गोजोननाय थाबाय नोंथांखौ लोगो मोननानै
ओ ओह आंनिफ्रायबो गोजोननाय थाबाय नोंथां